खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ एबार मानि सायाव रायज्लायनो नोंथां।
दिनै ओ दे फोरबोनि सायाव रायज्लायनि नोंथां।
अ' फोरबो होनब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि
दो नोंथां मो फोरबो फोरबो बैसागो लोगोफोरबो बेबायदिनो गोबां फोरबो दोङो थेवबो जोङो मागो आरो बैसागोनि सायाव सावरायजागोन नोंथां बिथांनि ओ
बे गुबै फोरबोखौनो।
औ। मागो फोरबोखौ माबाइसा फालियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
अ मागोखोथ' जोंनि गोदो गोदायनि बायदिनो फालिबोदों नाथाय ओ आथिखालाव एसे खमनिबाय मागो फालिथाय गोदो गोदायाथ' ओ माहासे गाहाम। मागोखौ फालिनायखौ नुयोमोन आलासि जालायनाय फिथा सावनाय थांलाय फैलाय बेफोरखौ नुयोमोन आथिखालाव बांसिन इफोरखौ नुनो मोनला आरो एसे खमैबाय गोदोनि बायदि बे रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनला खमिलांबाय आथिखालाव ओ गामि गफायाव एसे मागोखौ ओ गोदोनि बायदि नुनो मोनो आरो सोहोरनो फोराव बारा बांसिन मागोनि माबाखौ नुनो मोनो दा जोंनि गामि आरो साखाथि फाखाथि खाथि खालानि गामिफोराव नायनो थांब्लाथ' मागोआ जोंनिया गोदोनि बबादिनो एसे दं। गैया नङा एसे सायदों मदान। जाबोदों फालिथायफोरा। जोंथ' मागो होनबाथ' जों ओ जों। मागो होनब्लाथ' जोंनि ओ भेलाघुरजों गथ' लावखार गथ'फोरा लोगो नांनानैेला भेलाघर भेलाघर बानायो। मागोनि सिगांनिफ्रायनो बानायबाय- थायो बेखौ ओ बेखौ मा। घोनि सिगांखालिनिफ्राय भेलाघर लुयो आरो बे भेलाघर सिङावनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बयबो ज' लोगो नांना खानानै जोङो बेयाव खाना जानायखौ नुनो मोनो जोङो रंजा बाजा खालामनायजो
औ नंगौ। आरो माखौ नोंथां। फिथाफोरबो जायोना नोंथां।
अ मागोनि म म म। ओम ओ फिथाफोराथ' जोंनिया सावखायो बेनि मागोनि हरखालिनो। फिथाफोरखौ सोरबा सोरबा मागोनि हरखालि। सावो मागोनि उन उन सानाव सोरबा सावो जाय जेरै सुबिदा मोनो बेफोरबायदि सावो आरो। जोंनि गामियाव मोनसे ओ मोजां मोजां माने नुनो मोननाय दाबो नुनो मोनो बेखौ ओ जोंनि दिंखिसालियाव मानसिफोरा ओ जोंनि आइजोफोरा एकदम ज' ज'नो लाइन जानानै थायो। ओ बिथा गुन्दै देनो थाखाय। आरो जोंनि गामियावथ' बिदिनो गामि ओ दरसे गामि दरनैफोराव सोरबा न'खराव दिंखिफोरा मोनसेल' थायो गामि मोनसेयाव बेफोरनि थाखाय मागो दमासि टाइमाव एकदम लाइन जाना थायो आरो। आ।
नंगौ नोंथां थारैनो।
ओ नाथाय आथिखालाव एसे आलादा जाबाय सोरबा सोरबा आथिखालाव मेचिनाव लांनानै उनना लाबोयो। अ फिथा गुन्दैफोरखौ। मेचिन ओखारबाय आथिखालाव बेफोर फ्राव उनायखौ नुयो नुयो आरो। नाथाय मेसिनाव उननाय आरो दिंखियाव उन्नाया एसे आलादा
नंगौ नोंथां थारैनो। बे जोंनिया ओ। बै फिथा बुङोबा। थ' जोंनिया गोबाङै बिदिनो जोङो। थावनि फिथा बे फोरखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। एन्थाब फिथा बेफोरखौबो जानाय नुनो मोनो औ एनथाब। एन्थाब खिथा बुंबा थ' बेयो एसे जोंनिया मा बुंगोन बेयो जों बेलेग माइरंफोरजों बानायनो हाया गोबाङैनो जों बेखौ माइब्रा माइरंजों बानायनाय खौ नुनो मोनो। औ आरो थावनि फिथाखौ औ। थावनि फिथाखौबो जोङो गोबाङैनो माइ ओ जोंनो बानायनाय
नंगो अ माने माइब्रा नङाबा गुबुन माइरं फोरा आथा जाया। बानायनो बानायना नङा बायलांगोन गुबुन एन्थाबफोरा जेरै थायो थाव फोरा जेरै आथा जायो। बेफोरबायदि गुबुन माइरङा जाया।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बाहायनायखौ गोबां नुयो आरो जोंनिया सम मागोआवथ' गोबां रोखोमनि फिथा सावनाय जायो जोनियाव थाव फिथा थाबाय। एन्थाब फिथा लावदुम नारेंखलनि लारु आखाइ बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरख एवनानै आखाइफोरखौ एवनाय नुनो मोन फिथा सावराय बेफोरफोरखौ सावनायखोथाय आरो गोबां आथिखालाव गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा सावनायखौबो नुनो मोनो। एसे मदार्न जुगनि गुबुन गुबुन रोखोमनि सावनायखौ आथिखालाव नुनो मोनो। गोदो गोदाय जोंना एनथाब फिथा मोन लाव दा थाव फिथा बेफोरखोनो बांसिन नुयोमोन आरो जोङो।
नंगौ नोंथां बिदिनो फिथा होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोङो लावदुम फिथ थाखौथ' जोङो बै माबायावबो बानायनो हायो मा होनो बेखौ जोङो ओ जोदौ जोदौफोरावबो जोदौबो बानायनाय जायो बेयाव जों खुरैजों बानायो सोरबा दानिया औ बिदिनो जोङो गोदौ होनानै जोदौआव दै लाग्रोयो आरो जोदौआव दैखौ जों गोदौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेजों जोङो धुङा ओंखारबोनाय बे धुङा ओंखारबोनायावनो जोङो जेनेबा हिस्रिफोर लानानै बेव हाय जोङो ओ बानायनायखौ नुनो मोनो आर' खुरै खुरैखौबो लाफानानै आरो बेवहाय बै थावनि फिथा बुङोबा जोङो बेखौ गिबियावनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो माइब्रा। माइब्रा माइखौ। सौनानै लायनाय जायो जों दिंखियावनो सौवो बांसिन। मानो होनबा दिंखियाव सौबाथाय जोंनिया आथाया बारा थायो होननानै बुङो। बै मेसिनफ्राव सौबाथाय आथाया एसे खम जायो नामा होनना बुङो आरो नोंथां जोंनि जायगायाव। बेनिखायनो जोङो बे माइब्रा खौ बांसिनै जोङो दिंखियावनो सौवो आरो दिंखियाव सौना लाबोनानै जोङो बै न'आव मिहिखौ गुन्दैखौ जोङो मा खालामो गिबियावनो एसे ओ बेखौ उम दुलुर दुलुर खामनानै आखाइजोंनो जोङो दाब्लि दाब्लि खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो फिसा फिसा बेनि उनाव जोङो ओइ औ सारायाव जोङो आ गिबियावनो माबाबाय मा होनो थावखौ गुदुं खामना लाग्रोबाय गुदुं खामना लानायनि उनाव ओइदि जोङो फिसा फि सा दाब्ले खालामना लादोंमोन बेखौ जोङो सारायाव होनायखौ नुनो मोनो आर' बिदिनो दसे समनि उनाव बेखौ जोङो थावनि फिथा हिसाबै मोनो आरो बेखौ जाना जोबोद मोजां मोनो नोंथां। औ नोंथां आरो बिदिनो जोंनिया बे औ बुंनाय नोंथां।
मागोआथ' मागोनिथ' दा मागोआथ' जोंनिया बिदिनो हराव भेलागुर सिङाव खाना जाबाय लोगोसे फुं फुङाव न' न' मागियो फिथा मागि हैनायखौ गोदो गोदाय नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव बेखौ नुनो मोनला आरो फिथा मागि हैनायखो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
आलासि जालाय लायलायथ' गोदो गोदाय गोबां दंमोन दा एसे खमिबाय। आरो जोंनिया बिदिनो गाजा गोमजा मागोआव मा खामनो नाथाय आथिखालाव मोनसेखो मोन से बुस्थु नुनो मोनला। गोदो गोदाय जोङो सोरनिबा न'नि बेरा दरजा बेफोर बन खावनायखौ नुयोमोन मागो समाव खावना लाबोनाय जननायखौ नुयोमोन। नाथाय आथि खालाव बेखौ नुनो थांला माने।
नंगौ नोंथां नंगौ। बिदिनो जोङो मागो फोरबोखौ गाजा गोम जायै बेलागुर सावनायजों लोगोसे फिथा फिथा जानायजों आरो मा बुङो बेखौ बे ओ खाना जानायजों जोङो बारग'होलाङो। होननानै सानो नोंथां आरो बेनि उनाव जोंनिया फोरबो हिसाबै जोङो बैसागो फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो गोबाङैनो जोंनि जायगायावबो बे बैसागो फोरबोखौ गोबाङैनो फालियो बैसाग दानाव बेखौ गोबाङैनो फालिनाय जायो बेव ओमफाय बैसागु बुङोब्ल होमबाथ नोंथां जोंनिया मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो। बेनि उनाव मानसि बैसागो फालिनाय जा जायो। बेनि उनाव गुबुन गुबुन जोंङो ओ- फालिनाय जायो बे औ जोंङो मोसानाय मुसुरनाय फोर। खौ जों गोबाङैनो नुनो मोनो आरो बेयो जिहेथु जोंनिया गोदान बोसोरखौ बरायना लाबोनाय नालाय बेवहाय खाम सिफुं जथा बायदिसिना रोखोमनि ओ-दामब-नायखौबो नुनो मोनो आरो मो थानायाव आरो बेव औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोन ना औ मोसौ बैसा बेखो। खौ मा रोखोमै फालियो नोंथांनि जायगायाव?
अ जोंथ मो-मोसौ बैसागोथ जों बैसागोनि गिबि सानखौनो फालिनाय जायो जोंङो मोसौनि मुङाव बैखौ आ-मोसौनि होनबा जों-आ मोसौ बैसागो खालि फुङावनो उथिनानैु दुग-दुगैनानै। जोंङो मोखौ मोखौखो ओ लाव फान्थाव इनिफ्राय आरो बिदिनो हालदै आरिनि माला बनायनानै बेखौ बर आव मा मोनोमबा जिंसिं बिलाइ बेनिफ्राय दिग्लि थिबिलाय लानो दैमा थुखैनायखो नुयो आरो जो हांगारनि ओ फोथा होयो जों थालिरनि माबादो बिलाइनि दान्थादो अ फोथा हो-होनानै थुखैयो जोंङो माला गान होनानै आरो बेयाव माखासे मेथाइ। अ-खननानै जोंङो माबा खालामो।
मोसौखौ थुखैनायखौ औ नंगौ नंगौ आं जों जोंनि जायग याव बेखौ मोसौखौ बैखालि उदाङै हेगारनाय जायो आरो होराव जोंङो जेब्ला बेखौ दु-गुलियाव खानोलाबो। अब्ला बेखौ गोदान। हागाजों जोंङो।
अथ नंग-नंगौ जोंनि। बो बेफोरबायदिआनो नोंथां। गोदान दिरुंदो खानाय जायो र।
औ बिदिनो बे जोंनिया मोसौ बैसागो थांनायनि उनावथ मानसि बैसागुआव फैयो नोंथां। बे मानसि बैसागो खालि। जोंनिया फुङावनो माने उन्दैफोरानो जा गेदोरफोरानो जा जोंङो दुगैस्रां लोबस्राङै जोंङो ओ उन्दैफोरा गोदोरफ फोरखौ जोंङो खुलुमथिंनायखौ नुनो मोनो आरो खुलुमनायजों लोगोसे गोदोरफोराबो बेवहाय बोर हरो सोरबा सोर सोर बि-बिदिनो अननानै जोंनो थाइसे थाइनै रां बायदि हरनायखौबो नुनो मोनो आरो जाय जेरै हागौ बिद। राव हरनायखोबो नुनो मोनो। नोंथांनि जायगायावबोब बेयदि। जायोना
अ जों जोंनाया फार्स्टआव मोसौ बैसागो जाबाय ओमफ्राय गसाइ बैसागो गसाइ फुजा होनाय थाङो बेनिफ्राय मानसिनि बैसागो खालि जों न'आव न' मागि हैनायखौ नुयो आरो जोंनि गामियाव गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' बेनो बैसागो मागिहैनाय रंजा बाजा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालावथ' माहासे सिगाहाम फालियोमोन बैसागो बैसागोखौ गोदो गोदाय आथिखालाव नाथाय सप्तासेल' जों फालिनायखौ नुयो आरो बैसागोखौ
नोंगौ नोंथां बिदिनो औ जोंथ' दामनाय देनायजों जोंनिया खाम सिफुं बेयो जोंनिया औ जि आइटेकबो मोनबाय नोंथां।
नंङौ नामा ना नोंथां।
औ बेबायदि बेफोर दामनाय देनायखौ जोंनि। माने बैसागो बोथोराव बुंनो थांब्ला बैफोर दामनाय देनाय आरो मिथिंगानि। समायना बिलाइ ओ बिब। बिबार बायदिसिना खिलिखांनायजों जोबोर आरो दाउसिन दाउला जेनेबा दाउ खौवौ बायदिनि गारां मिलौ दो गारां गाबनायफोरखौ जों माने। नुनो मोनो आरो बिदिनो समायना जायो आरो बैसागो बोथोरा नोंथां औ नोंथां
जाबाय जोङो दिनै दोनथ'नोसै।
दे बिदिब्ला नोंथां
अ दे नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां।